औ
हेलौ
औ नोंथां।
अ'
मा खालामगासिनो?
दङ जिरायनानै ओरैनो।
औ ओंखामफोर जाबाय?
ओंखाम जाबाय
मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया दिनै आलु भाजासो।
औ नोंथाङा ओरैनो बर'नि ओंखाम ओंख्रिनि बागै मा मा मिथिगौ? बर'फोरा बांसिन मा मा ओंख्रि जायो? हेलौ।
बर'नि होना
हेल'
हेल'
औ
खोनादोंना?
औ खोनादों।
अनला ओंख्रि आ
आरो।
अनला ओंख्रै नारजि ओंख्रै
आरो
बेफोरमानि औवा मेवाइ ओंख्रै
औ
नोंथाङाथ'। आबाद मावबाय थायो
औ।
आबादखौ मा मा मावनो नागिरदों एबार बे दैज्लांनि समाव
दैज्लांआवथ' ओरैनो माइफोर आबाद मावनाय जायो बांसिनानो दैज्लां टाइमाव बेनिफ्राय एसे गो गोजौ हाफोराव ओरैनो फान्थाव गायनाय जायो इनि फ्राय थारुन गायनाय जायो भिन्दि, लेस्रा, मैथा, काक्रेल आरो गोखा बेफोरबायदि गोबां मैगं थाइगं गायनाय जायो आरो एसे एसे मैगं थाइगंनि बेसेनाबो बाजारफोराव गोबां नालाय बेनिखायनो आरो न'निखौनो गायनानै एसे जायो आरो बारा जानायफोरखौ एसे फानहरो आरो।
आ दा मोजां जादोंबा आबाद मावनाया?
औ एसे मोजाङानो जादों। आरो बाजारनि मैगं मैगं थाइगंखौथ' दा मा बुंनो दानि जुगावथ' एसे केमिकेल लगायजोबनाय अफार हासार होनाय आरो मैगं थाइगंफोरखौ गोबाव दोननो थाखाय फालांगिफोरा एसे मुलि सारनानै गोबाव दोनहैयो बेनि थाखाय बेयो जोंनि थाखाय देहानि थाखाय गाज्रि आरो नोंथाङाबो बेफोरनि बागै एसे मिथि थिगौ नामा?
मिथिगौ मिथिगौ
औ औ नोंथाङालाय मा मा गायखो देग्लाय
देग्लाय दं लेस्थ्रा गायदों आं। फाललौबो दं बाहाइ मान
औ आरो
बेबायदिनो भिन्दिबो दं
औ
माइयाथ' दा जाथ'
औ औ माइआ दा गायनो जासिगोन। नोंथाङालाय माब मब्ला गायनो सानदों माइखौ?
माइआथ' दा दैबो जाथ'वाखैना जोंनाव
औ
गोरान खेथियावनो नांथाबना दं।
औ औ ओरैनोथ' माइखौबो गायो खोमा एसे नोंथाङा?
गायो
अ बेसेसो गायो ओरैनो?
गायनाया ब्रै बा बिगाल'सो द जागोन दा
औ ब्रै बा ओ बिगासेयाव बेसेसो माइ फैयो?
जोंनियाव थाम मन ब्रै मन बिदोंल' जायो
अ होमबाथ' गोबां खम जायो
खम जायो जोंनाव माने दैनिबो आंखाल जायोना
औ दै लाबनो राहा गैया नामा? दै लाहा लाबनायनि राहाया गैया होमबाना नोंसोरनिखै?
जोंनाव दै लाबनायनि आंखाल माने।
राहा रा
राहा गैया जोंनाव।
औ नोंथाङा गोरान खेथियाव माबायदि मावनानै माबायदि मुलाम्फा मोनखो? नोंथाङा बाजाराव फानहैयोना? बाजाराव फाननानै नोंथाङा मुलाम औ बाजाराव फाननानै मुलाम्फा
मोनोना मैगं थाइगंफोरखौ
मुलाम्फा मोनो बाजाराव जोंनियाव
मा मा मैगं
गोजान गोजाननि बेफारिफोरबो फैयोना फालांगिरि हेलौ हेलौ